हेलौ हेलौ खोनादोंना खुलुमबाय
औ औ
ओ नोंथाङा फ्रि दङबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायजागोन नामा?
औ औ साजवराय जागोन।
ओ नोंथाङा ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ उम बर' आइजोफोरनि ना गासिबो
अ गासिनिबो।
गासिनिबो। आ बर' आइजोफोराथ' दख'नाखौनो गानो होनजायो दख'नाया मोननै रोखोमनि गाननाय नुनो मोनो। ओ मोनसेया अग्रं आरो मोनसेया लांगा । ओमफ्राय बे दख'नाफोरखौ ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन गानो आरो बर' आइजोफोरा। जेनेबा। जोंनि ओरै सोनाबजों थानाय आसामनि सोनाबजों थानाय बर'फोरा बां सिन। ओ लांगा दख'नाखौ गानो। आरो सानजाजों थानाय बर'फोरा अग्रं दख'नाखौ गानोनो होननानै बुङो ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावनो हौवा गामसा। गानो आरो ओ इदिनो फोरबो फोरबोआव माबा आर'नाइबो लायो। बेनिफ्राय आइजोफोराबो दख' नाजों लोगोसे मोदोमाव जोमग्रा लायो आरो ब्लाउस गानो। जोमग्राफोराबो गोबां आगर आखाइजों एर एरनाय। आरो दख'ना फोरावबो गोबां रोखोमनि आखर आखाइ एरनाय नुनो मोनो। आरोहाय दा आंबो नोंनिसिम मोनसे कुइसन सोंगोन। ओ नोंसि नि ओनसोलजों माबायदि दख'ना गानो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोबा मोननै रोखोमनि दख'नाखौनो गाननायखौ नुनो मोनो। जेनेबा ओ लां गा आरो अग्रुं दख'नाखौ गान्नायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। बेनिफ्राय हौवाफोरनि गाननाय जोमनायाथ बुंनो थाङोब्ला मायबा जेनेबा माबाफोर फोरबो थाबोलासो बा ओ फुजा फोर जायोब्लासो जेनेबा ओ गामसाफोरखौ गाननाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि अनगायै जेनेबा ग्लबेला ओ इग्लबेलाइजेसननि गोहोम गोलैनानै बा सोनाबारिनि गोहोम गोलैनानै गोबां गाननाय जोमनायानो सोलायनायफोरखौ नुनो मोन नाय जायो। जोंनि गेजेराव जेनेबा सुयजार फोरखौ गाननायखौ नुनो मोननाय जायो लंपे हिन्जावसाफोराबो लंपेन्ट सार्ट बायदि टप्स गान्नायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनिफाय हौवाफोराबो टिसार्ट जिन्स ल जिन्स लंपेन्ट बेफोरबायदिखौसो गाननाय खौ नुनो मोननाय जायो। नोंथांमोननिथिं माबायदि गानो।
जोंनिथिं बांसिनै लांगा दख'नाखौ गानो। अग्रंखौ जोबोद खम गानो आरो। फाय हौवाफोर आबो आथिखालाव माने ग्लबेेलइजेसना हिनजावफोरनावबो हौवाफोरनावबो गोग्लैबाय। जोंनि समाजावबो गो बाङैनो गोहोम खो ग्लैबाय बेबायदिनो नोंसिनियाव जेरै सुयजार गानो। लंफेन्ट सार्ट टिसार्टफोर गानो बेफोरबायदिनो हौवा फोराबो जोंनियावबो बेबायदिनो गानो। दा बेफोरनो आरो सोलायनाया।
ओ ओं आरो जोंथिं गोदो माने ओ जेनेबा न' थाबोलाबो आइजोफोरा अग्रं दख'नाखौ गानोमोन आरो। जेनेबा मुबाफोर आलासिफोर जानो थांब्लासो लांगा दख'नाखौ गानोमोन बेनिफ्राय अग्रं द खनाखौ न'आव गानना थायोमोना आथिखालाव बेबादि माने गानना थानाया गोमालांबाय आरो ना। ओ जेनेबा नाइटि बा बै उम गुबुन गुबुननि ड्रेसफोरखोसो गाननायखो माने नुनो मोननाय जायो आथिखालाव नव थानायावबो।
औ ओ दा बिनो जोंनियावबो एखेआनो
ओ ओ ओ नों-नोंथाङा जे दासो ओ आगरनि बागै बुंदोंमोन बे आगरफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा?
अ आगरफोराथ गोबां दं गोबां रो खोमनि आगर ओ बेफोरनि गेजेराव फारौ मेगन ओमफ्राय मावजि आगान हाजो आगर ओमफ्राय खांख्रिखला आगर उम बिदिनो गोबां
अ अ औ औ दिं खि आगर ओरि बायदिबो दङमोनदांना बेनिफाय जेखाइ आगर बेनिफाय बिबारबो दंमोन
औ आगर गुबै जिं जि आगर
औ औ ओ ओ औ ओं बेनिफाय आरो जेनेबाथ गोदो बांसिन माने इन्दिनि जि फोरखौसो गाननो मोनि जायनो माने गाव गाव माने बर हा आइजोफोरा जेनेबा ओ गावनो नआव दानानै गाननायफोरखौ नुना मोननाय जैमोना आथिखालाव माने बेफोर गाननायफोरा गोबांखा सोलायबायना।
औ औ सोलायबायथ' आरो।
जेनेबा बुंनो थाङोबा इन्दि सिक गाननायनि गेजेरजों ओ एलारजि जानाय फोराबो खमि होननानै बुंनाय जायोमोन आरो
औ औ माने बेनो आरो इन्दि सिख खौ गोदो बांसिन न'आवनो बयबो बानायनानै लुनानै गानोमोन थाव ख्रि लुनानै इदिनो आरहाय दा बांसिन रांखान्थिनि बेलायाव बिस नेसनि बिसनेसनि लामाखौ नायगिरनानै बांसिन बिसनेसनि लाइनजों खारनाय जाबाय दा माने ओ बयबो माने इसिबां मोनसे लेभेलनि जाहैजोबा नालाय मानसिफ बोदा रावबो गानजोबनो हाया ज जाहैबाय
औ औ
जायहा रां रुफा दं बिसोरो गाननो हायो बेबायदि जाहैबाय आरो
औ औ बेनिफ फ्राय ओ माने जेनेबा बेख खोनो जिफोरखो दानानै फाननानै आइजोफोरा माने न'खरफोरखो सालायनायखौबो नुनो मोन्नाय जाद
औ औ औ
औ बिनिफाय नोंथां आ आंनिब फ्राय माबा फोर मिथिबावनो लुगैदों नामा?
अ आं माने ओ मोनसे ओ बर'फ फोननियावथ मोनसे दोरोङारि सल' बायदि दङो। ओ माने बै समाव ओ जेनेबा दावहा गोदो जे दावहा नाङोमोन बेस समाव आर'न नायखौ बाहायोमोन ना फ्राय बे आर'नायजों सोमोन्दो थानाय सुबुं सल' दङ बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
औ औ माने गोदो आयेम दा जेनेबा दावहा नाउ नांनो थाङो ब्ला हरसेनि गेजेरावनो माने आर'नाय खौ दानानै ओ माने उम खाना जेनेबा बो मा होनो बेखौ बोर हरनाय जायो होननानै जेनेबा आर'नायखो होनाय जायोमोन ना। बेनि गेजेरजों माने ने गोहो मोननाय जायोबा बोर होनाय जायो होननानै फोथायनाय दं आरोना।
ओ देरहानो हागोन
औ औ औ बेबायदि फोथायानाय दङ। बेनिफ्राय ओ जेनेबा मा होनो ओ बै जे ओ इन्दि सिखौ दानायनि नेमखान्थिफोरखौ नों थाङा मिथिगौ नामा?
आंथ' ओ बेखौ मिथिया एसेबां माने मानेे फेक थिकेलि नुवाखै नालाय बेनिखायनो मिथिजोबा जाहैबाय। दायो
औ जेनेबाथ' उम आं मिथिबाय जेखिनि मिथियो माने मिथिनाय बाय बेबाथ' इन्दि सिखौ माने दानो थाखाय गुबैयाव गिबियावनो जेनेबा ओ इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायो।
औ
बेनिफ्राय फिसिनानै फिसिनानै जेब्ला माने फिथोब जायो फिथोब जानायनि उनाव माने बे फिथोब खौ ओ दैयाव रुनाय जायो रुनाय जानानै रुखांनायनि उनाव माने बेखौ ओ फिथोबखौ माने गुसु जानो थाख खाय दसे समनि थाखाय दोननाय जायो दसे उनाव दोननानैे माने बेखौ ओ मोनसे मोनसे माने ओ फिथोबखौ मा होनो बेखौ ओ माने जिरबोनायजे जायो फिथोखौजे अ सानाय जायो दाङा नाथायाव अस ओम सानाय होनोमोन दा
औ लुनाय
औ लुनाय लुनाय बेफोरबायदि लुनाय जायो लुनानै माने ओ सान्दुं होननानै जि दानाय जायोमोन बेफोरबायदि होनना मिथिगो आरो आं ना बेनिफ्राय आरो बुंनो थाङोबा माने ओ गोदोनि दिनाव गाबफोरखौबो गावनो माने उम मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बे सादनिफ्राय माने होनाय जायोमोन आथिखालाव माने बेफोरबायदि खान्थिफोरा गैलानो आरोना जेनेबा हाथायनिफ्राय बायनानैबो गाबफोरखौसो होनाय नुयो बिदि बेबायदि माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जाला जोंनि गेजेराव
ओ ओ
ओ
ओमफ्राय बेनिफ्राय माबाफोर ओ जेनेबा जि दानायनि आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
अ अ अ ओ एसेबांथ माने आङो जेखिनि मिथिगो बेख बेखौनो बुंनोसै ओ जेनेबा गुबैयैनो ओ जि दानायाव आइजें होनना बुङोब्लाथ मा होनो बे दिंखोम ओ हिसान सालिनि था खाय मोन थ ब्रै माबा जो गायनाय गायनाय जायोना बेनिफ्राय अ साल खुन्था गायनाय जायो बेनि उनाव गान्दि गान्दि नांगौ जायो बेनि उनाव सा थेर। ओ सोरखि जेन्थोर। बेनाव आगरखौ एरनो थाखाय ना मा ओ फ्रिज मा होनो बालेबाव बालेब नांगौ जायो बेनिफ्राय नो नोखु
औ औ औ।
बेफोरबायदिनो आरोना। गोबां मुं। माने जायगा जायगा माने आलादा आलादा जानायखौ नुनो मोनो औ नोंथाङा नोंथ थाङा बे आइजेंनि मुं फो खमाने बुंनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
ओ आंबोथ' एसेबां मिथिजोबा। आं मिथिनायखिनिखौ आं बुंनि। औ। फुथुल दं गास दं ओमफ्राय बिनिफ्रा ओमफ्रायो ओ आबैदांगि ओमफ्राय ओ बेफोरखिनिखौनो मिथियो गनसा दङ'।
औ औ।
दा बेफोरनो आरो
औ औ। बेनिफ्राय गान्दैखौथ' जेनेबा गंनै बाहायनाय जायो ना।
गान्दैया।
औ। गंनै थायो अ अ अ अ अ अ। बेनिफाय। मानो। आगरखौ एरनो थाखाय। जे माबा ओ गरखा गंनै माने बिदि बिदिबो होननाय दङना
औ-औ गरखा गंनै गंथाम गंब्रैसिम दं आरो जेनेबा बुंनाय दङना गरखा गंबैनि आगर गंबानि आगर बेबायदि
औ-औ नोंथाङा जि दानो रोंगौ ना रोङा जेनेबा
आं आगर गोनां जिखौ दाफेराखै आम फ्रायो आगर गैयि ओरैनो सालामाथा ना मा होनो बेफोरफोरखो दायो ओरै इसेबां दाया होनबा बो खनफा खन्नै दानो मोनबाय आरो
औ औ
नोंथाङालाय
आङो आं रोङा
अ
जोंनाथ' ओ समाबो जाबाय नोंथां
ओ दे होनोबा ओ